हेलौ
हेलौ
औ नोंथां खोनादोंना?
औ खोनादों दे नोंथां।
औ नोंथाङा जुदि फ्रिब्ला आं नोंथांजों आबहावा गुबुंले जानायनि सायाव सावरायनो सानदों
औ दे हागोन दे नोंथां
आं जागायदिनि नोंथां
औ दे
बिफां लाइफा मानसि दुमसि जिब जुनार हा दै बेफोरखौ
औ नंगौ
ओ बेफोरनो जोंनि आबहावानि जे सम्पदफोर जेरै हा, दै, बार बेफोर गासैबो जोंना उनावहाय न गेब्रेंनायखौ जों नुनो मोनो आरो
औ
बेफोर गेब्रेंनायनि ओ गुदियाव जोङो मानसि माहारिखौनो बुंब्ला बुंद्रायनाय जाया होननानै आं सानो नोंथां।
औ नंगौ
औ जोंनि जेब्ला सुबुं अनजिमाया बांनाय लोगो लोगो जोंनि जाखिनि ओ जानाय आदारनि आरो थानाय जायगा न' बां गाननाय जोमनाय मटर गारि बाहायनाय गासिबबो माने बेफोरनि बिबांया फ्राय बांबो बांबोनो हमदों आरो। मान-मानसिनि उन अनजिमाया बां नायनि जाउनावहाय बेनिखायनो जोङो गोबांथार मानसि दुमसि बांबोनायनि जाहोनाव थानाय जायगानि थाखाय जों हाग्रा बंग्राफोरखौ एवस्रांनानै फोरखौ दानफायनानै माने गाव गावनि थानो थाखाय न' फसंनानै आरो बे मोसानायावहाय जो गोबांथार दंफां लाइफांनि गोनांथि जायो बेयाव जों माने मिथिंगानि मोननाय लाइफांफोरखौ दानफायनाय जायो। बोसोरनि गोनांथिं बायदियै नांगौ जानाय बेनिखायनो दिहुन्नानै लादों आरो।
औ
जाउनाव जों गोबांथार दंफां लाइफां दानफानाय हाग्रा बंग्रा एवस्रांनायनि थाखाय जोंहा बोथोरफोरा थिग गैला नांगौ नांगौ बायदियै अखा हायाखै जायनि थाख गांसो गांसोफोराबो मोजांयै खिलिया जायनि थाखाय जिब जुनारफोराहाय माने जानाय आदार गांसोनि थाखाय गोबांथार ओ जेंनाजों मोगा मोगि जानो मोननाय बेखौ आङो
औ
मानसि दुमसि बांनायनि थाखायसो जादों बायदिसो
औ नंगौ नोंथां।
जोङो बारा-बाराबो जोंना गुबुंले जादों बेनिफ्राय जों गोबांथार गारि मथर गारि मथर पेट्रल डिजेल बेसादफोरनि थाखाय ओंखारनाय उखुन्दै
औ
निफ्राय ओंखारनाय उखुन्दै जेराव जों आथिखालावथ जों गोबांथार गेदेर गेदेर दारिमिन दायसनानै है दारिमिननिफ्राय ओंकारनाय गाज्रि उखुन्दैफोराबो बारहावाखौ गुबुंले खालामदों आरो
औ
जोङो जेब्ला हां लायो अब्ला जोंहा ओ गोबांथार बे हांजों थांफानानै जोंनि देहायादि बेमार आजार जानायखौबो जों नुनो मोनदों आरो दंफां जेराव जों मिथियो दंफां लाइफाङा जोंनो मानसिनो अक्सिजेनखौ हगारो जायखौ जों हां लायो
औ
दानिफ्रायनो जुदि जोङो बेफोर दंफां लाइफां दानफायनायखौ रैखाथि होआब्ला आरो जोङो बिफां लाइफांफोरखौ गायनानै दानिफ्रायनो दोनाब्ला जोङो इयुनावहाय गोबांथार जेंना जों जागोनखौ जों नुहुरो नो
औ नोंगौ नोंथाङा थिगखौनो बुंदों।
नोंथाङाबो बेबायदि मिथिंगायारि समखौ गुबुंले जानायनि सायाव एसे फोरमायथि होनो हागोन ना
औ हागोन दे नोंथां दा आबहावा गेब्रेंनायनि सायाव नोंथाङाबो थिग बाथ्राखौनो बुंलांदों दा आंबो एसे नोंथांनो फोरमायनो सानदों जे आबहावा गेब्रेंनायनि सायाव दा आबहावा गेब्रेंनाय होननानै बुङोब्ला जों गोबां जाहोन दङ' आबहावा गेब्रेंनायनि जेरै जोङो आथिखालाव दिनै गोबां दिहुनथाइ बिगियानारि आदबजों गोबां दिहुनथाइ दिहुनदों दिनै गारि मथ थर सालायदों गोबां बे गारि मथरनिफ्राय ओंखारनाय जि उखुन्दै थाव सावनाय बैफोरनिफ्राय ओंखारनाय जि उखुन्दै बे उखुन्दैफोरजोंनो दिनै बार मन्दलाबो गुबुंले जादों गोबां कार्बन डाइ अक्साइड गेस ओंखारदों आरो दिनै कल कारखानानिफ्राय ओंखारनाय जि उखुन्दै बैफोरनिफ्रायबो दिनै अंग ओ कार्बनडाइ अक्साइड गेसआ बारा जानायनि जाहोनाव दिनै सारा बुहुमावनो दुंखावनाय जादों। जायखौ जोङो ग्लबेल वार्मिं एबा बुहुमनां दुंखावनाय होननानै जोङो बुंनाय जायो बेफोरो जाहैबाय गासैबो बार गेब्रेंनायनि जाहोनाव जादों कार्बन डाइ अक्साइड गेसनि बांनायनि जाहोनाव बेफोरो गासैबो जानो हमदों आरो बुहुमनां दुंखावनाय जायखौ जोङो होननानै बुङो दा बुहुमनां दुंखावनाय होननानै जुदि बुङोब्ला अब्ला जोङो बेखौनो मिथिनांगोन एबा बेखौनो फोरमायथि होनांगोनदि जे साननि सोराङा एबा साननि सोरां बिदुङा साननि बिदुङा जोंनि बुहुमसिम नांफैयो नांफैनानै बै बिदुङा फिन आरोबाव गोजौ फारसे बियो दावखोलांफिननो मोननाय जानांगौ अब्ला जोंनि बुहुमाव थाजिम जायो। नाथाय जेब्ला बे साननि सोरां बिदुङा जोंनि बुहुमाव नांफिननानै जि थांफिननो मोननांगौमोन बै मोननांगौखौ जोंनि बे बार मडलाव थानाय जिथुनाखि गोबां गेब्रेंनाय कार्बन डाइ अक्साइड जि गेस बे कार्बन डाइ अक्साइड गेसआ बे गासैबो साननिफ्राय फैनाय बिदुं रोदाखौ बा बिदुंखौ बेयो सोबनानै लाजोबो आरो बै सोबनानै लानायनि जाहोनावनो सारा बुहुमावनो बेयो मोनसे दुंखां दुंखावनाया सोमजियो आरो बै सोमजिनायखौनो जोङो बुहुमनां दुंखावनाय होननानै जोङो मिथिनाय जायो आरो दा मिथिंगायारि गेब्रेंनाय आरो लोगोसे जोंहा बुहुमाव सुबुं अनजिमाया दिनै गोबां बांनो हमबाय सुबुं अनजिमा बांनाय लोगो लोगो दिनै थानो थाखाय जायगानिबो आंखाल जानो हमबाय आरो जायगानि आंखाल जानायलाय गोबां अरनबारिफोरखौ दिनै बिफां लाइफ फांफोरखौ अरनबारिफोरखौ दिनै फोजोबस्रांनानै बेयाव न' बां लुनो हमबाय आरो गोबां सुबुं जानायलाय खामानियाव दिनै आंखाल जानो हमबाय आरो दिनै गुबुन गुबुन जि गिदिर गिदिर अरनबारिफोर बे अरनबारिफोरखौ एवस्रांनानै दिनै गिदिर गिदिर कल कारखाना बा गिदिर गिदिर इन्डास्ट्रि गायसननो हमबाय दा बेफोरबायदि गायसननायनि जाहोनाव दिनै अरनबारियाबो जोबस्रांनो हमदोंसै आरो बै अरनबारिफोराव थानाय जि जिब जुनारफोर बै जिब जुनारफोराबो दिनै थानो थाखाय जायगानि आंखाल जानायाव गोबां जिब जुनारफोरा दिनै बुहुमनिफ्राय जोबस्रांलांनो हमनायखौ जोङो नुनो मोनदों दा जोङो आबहावाखौ संरैखा खालामनो जोङो बयबो बिबान लानो नांगौ आबहावाखौ संरैखा खालामनो होनोब्ला जोङो बयबो जोङो बिफां लाइफां दान फायनायनिफ्राय जों गोजानाव थानांगोन आरो हानायमानि जोङो बिफां लाइफांखौ जोङो गायनो नांगोन अब्लानो जोङो आबहावा गेब्रेंनायनिफ्राय जोङो रैखाखौ मोननो हागोन होननानै जोङो साननो हायो आरो नोंथां।
जों हा गेब्रेंनायाव जोंहा गोबांथार गेब्रेंनाय दं आथिखालाव बेफोर गासै आबाद दखरसे हायावनो आबाद मावनानै बेनिफ्रायनो गोबांथार माने फसलखौ मोननो थाखाय ओ आथिखालनि आबादारिफोरा रासायनारि हासारफोरखौ बाहायनाय बे हायाबो गोबांथार गेबब्रेंनो हम जाय
औ औ नंगौ नंगौ। नोंथाङा थिगखौनो बुंदों।
लाखिनोब्ला संरैखा होनांगौब्ला जोङो जोंबो जों मानसि माहारियानो बेनि फारसे सांग्रां जानांगोन आरो दंफांखौ गायनानै दोनोब्ला जाया बे दंफांखौ जों जोथोन लानानै देरनायसिमावबो जों जोथोन लानां लायोब्लासो जों इयुनावहाय
औ नंगौ नोंथाङा थिगखौनो सानदों बियो सैथो। नोंगौ।
नोंथांनिफ्राय आं गोबांथार मि थिनो मोनबाय आरो गोबां आंनिफ्राय बो सोंबाय बेनि गेजेरजों जों गोबां सासेया गुबुन सासेनिफ्राय मिथिलायनो हाबायना नोंथां।
औ औ हाबाय नंगौ।
बिदिब्ला दिनैनि रायलायनायखौ बिखिनियावनोव दोनथ' जासिगोन नामा नोंथां?
औ जागोन दे नों
आं जाबोनायनि थाखाय आं
औ दे नोंथांनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर जासिनाय थाबाय।
औ दे बिदिब्ला नोंथां।
औ दे